खोनादोंना हेल' औ - औ नोंथाङा दसे सम होनो हागोन नामा?
अ हागोन नोंथां।
बिदिब्ला ओं जों बर'नि ओं मा होनो दोरोङारि फोरबो जिहेथु बैसागु रंजाथाइ फोरबो औ बेनि सायाव एसे सावरायनि
अ औ सावराय जागोन।
बिदिबा जागायनोसै नङा होनबा?
अ - अ
जों बैसागु होनोब्ला मोनसे बर'नि ओम बाख्नायजाथाव बा मोनसे गिदिर फोरबो नङा होनब्ला जों
नंगौ अ नंगौ -नंगौ।
औ जिहेथु जोंहा गोदान बोसोर नङा होनबा? बिनिनो ओ बैसागुखौ जों मा होनो सैथ्र दाननि जोबथा जिहेथु जोबथा दान बेनि ओं जोबथा सान खालिनिफ्राय फालिनाय जायो नङा होनबा? ओ जिहेतु ‌ औ जोबथा सानखालि जोंहा मोसौ बैसागुनिफ्राय जाबायो जायखौ मोसौ बैसागु मुङै मोनथिनाय जायो आरो। बेनिफ्राय जों नैथि सानाव मानसि बैसागु ओं जेरावहाय जों से बैसागु होनना बुङो। ओ बे सानखालि जोंहा मानसि बैसागु हिसाबै फालिनाय जायो। बेनिफ्राय ओ बैसागु होनोब्ला जोंहा बेवहाय रंजानाय बा गाननाय जोमनाय खौ लानानै जोङो जोबोर गोसो बोनो हाथाव मोनसे फोरबो नङा होनबा।
औ नंगौ
औ जेरावहाय जोंहा जानाय लोंनायबो सोलियो जेराव रंजानाय मोसानाय मेथाइ खननाय बायदिसिना ओ माने मा होनगोन रंजाथाइ आरो ए गोसो खुसियै रंजासारनायाव नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागु खौ ओ जेन मोसौ बैसागुखौ माबायदि फालियो।।
अ अ जोंनि ओनसोलाव ना अ अ औ अ जागोन बिदिब्ला नोंथाङा खोनासंलांदो।
औ
ओ बुंनो थाङोब्ला जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो माने आजै आजौ समनिफ्रायनो जों बैसागुखौ जोबोद रंजा बाजा गाजा गोमजा समखौ बारहो खायो नङा होमबा बुंनो थाङोब्ला माने आथिखालावबो जों बैसागुखौ गोबां ओ रं जा बाजायैनो बिदिनो फालिनाय जायो गाजा गोमजायै। जेरैहाय जोंहा बै सागुखौ जोङो मोननै बाहागोआव राननो हायो आरो जेरैहाय मोसौ बैसागो आरो मानसिनि बैसागो। जों गिबियावहाय बुंनो थांब्ला बे मोसौ बैसागुखौ फालिग्रोनाय जाय जायो आरो
औ
जों मोसौखौ सैथ्र' दाननि जोबथा सानाव एबा दिनाव जोङो थुखैनाय जायो आरोना बेवह' जोंहा मोसौखौ थु थुखैनो थाखाय गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाय नांगौ जायो आरो जेरैहाय लाव फान्थाव दिग्लि लि ति थाराय हालदै गोबां रोखो रोखोमनि फिथा सामथायाइ नांगौ जायो जों बिफोरखौ जेब्ला मोस सौ थुखैगोन बै दिननि माने सानसे सिगांहाय जों बुथुमनानै दोनफैखानाय जायो आरोना
औ नंगौ नंगौ।
जोङो जेब्ला जाय दिन। खालि जों मोसौखौ थुखैगोन बे दिनखालि जों माने मोजाङै दुगैस्रां लुस्राङै माने बै सिगाङाव नागिरखाना दोननाय फिथाइ सामथाइफोरखौ माने। मोजाङै सुनानै माने बेखौ हानाय जायो आरोना आरो ओं गास सैआवबो माने नु नो मोनो जे बांसिनखौनो ओ आरुं जिरनानै बेखौ फिसा फिसा हानानै माला सुनानै बेखौ न'नि दरख खं एबा उम बिदिनो आ-आ थेबना उखुम अ उखुमफोराव थेबना दोननायखौ जों नु नुनो मोनो आरो।
नंगौ नंगौ।
माने जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय ओ माने मोनफा मोनफा नेमखान्थि होननानै बुंनो हायो आरो। आरोहाय जोङो मोस खौ फोथाराव लांनानै जामफ फै एबा नालाफोराव थुखैहैनायखौ। खौ जों नुनो मोनो आरो। बेजों लोगोसे थुखैनायाव जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा खुगा मेथाइ दंखायो आरो जेरैहाय लाव जा फान्थाव जा बोसो सोर बोसोर एरबाय थ था बे माने जोंहा गोदो गोद दायनिफ्रायनो बैसागु। बैसागुआव माने मोसौ थुखुनाय समाव ओ खुगा। औ खुगा मेथाइ सोलिबोखायो आरोना।
औ औ खुगा खुगा सोलिबोखानाय मेथाय बे उम।
जोंहा मोसौखौ जोङो बे थुखैनाय समाव दिग्लिथिजों बुनाबो लांनाय जायो जेरैहाय बेखौ मानो बुनाय जायो होनबा। जेन बे बोसोराव। फोरनाव बेमार आजारा सोमजिया बेनि थाखाय जोङो माने फोथायनानै लायो आरो। ना आरो बेजों लोगोसे। जोंहा खान्थानि हांगारफोरखौ हल'ना जों थाव गुबै लगायना फोथा फुननायखौथ' नोंथाङा मिथिखायो।
औ मिथिगौ नोंथां।
फाख्रा खालामनाय जायोना। ओ बेखौ मानो। फुनो होनबाथाय जोंहा गोदो गोदाय माने गोदो गोदायनि मानसिफोरा माने। जेब्ला मोसौ बि। बिमाया अरनबारियाव होना हरो बेखौ जेन मोसा लख्राफ्रा जानो नागिरोमोन ना जेनेबा बिदि फथा फुनबाथाय जाया होननानै माने फोथायनानै लानानै जों माने दास सिमहाला गै बो मानियो आरो बेजों लोगोसे आरो जोंहा बे मोसौ थुखैनाय सानाव माने जों मोसौखौ उदांङै हगारना होनाय जायो लोगोसे बिनि ओ जा बेखौथ' दिरुं होनानै दर' होनानै माने फोथारफोराव दोननाय जायोना बेखौबो जोङो फागाखौ सोलायनाय जायो आरो अ बेजों लोगोसे जोंहा मान खिनि बैसागु मानसिनि बैसागो होनब्ला जोंहा बैसागोनि सेथि खालाराव जों माने गामिनि रायजो राजा ज' ज' जालायना मान जोंनिख्रुइ गिदिरखौ जोङो मान होयो लोगोसे एसे बोर लायो आरो जोंनि उन्दैफोरखौ माने जों नाय होनाय जायो आरो ना बेजों लोगोसे जोंहा बेबा बैसागुदानाव माने मिथिंगानिफ्राय मोननाय गासैबो मैगं थाइगं गोखा गोखै जानायखौथ' नोंथांङा मिथिखायो जानांगौ जेरैहाय खुं खा दिंखिया खारौ खान्दाय बिलाइ माना मुनि मिथिंगिायाव मेगं थाइगं मोनो माने से जौसे मैगं थाइगंखौ जोङो जानाय जायो आरो ना बिसोर मैगं थाइगंखौ जोङो मानो जानाय जानाय जायो होनबाथाय जोंहा जेन ओ बे बोसोराव एबा बे जिनै दानाव माने बैसागो दिननिफ्राय जिनै दानाव माने बेमार-आजारफ्रा साफादेरा सानाय-सुनाय फ्रा जेन जोंनियाव सोमजिया बेनि नि थाखाय जोङो फोथायो आरो ना बेखौ जों गोदो-गोदायनिफ्रायनो माने जोंहा अ' जेब्लानिफ्राय आजै आजौमोननि सनथान बैसागो फालि बोदों माने बैसोरनि सुबुंफोरानो माने फालियोमोन बेनि फ्रायबो ओ जों दासिमहालागै माने आथिखालाव बेखौ नेमखान्थिफोरखौ फालिनाय नुनो मोनो आरो। बेजों लोगोसे जोंहा बेसे नंगौ नोंथांङा सोंनाय बायदिनो गोबां बिदिनो रंजा बाजा समखौ थांहोयो जेरै- जों मानसिनि बैसागु, बे बैसागुआव जोङो गोदोनिफो फ्रायनो जोंहा स्नि सान एबा जोंनि ओनसोलफोराव हाब्थासे। बिबादि ओ थानाय जायो आरोना बैसागोआ। बैसागोआव जोङो जोबोद ओ गाजा-गोमजायै। देलाय-मालाय दख'ना। बेबादिनो दख'ना गोमो, फास्रा गोजा फ्र बिबारारि। सोफोराबो देलाय-मालायै साखोन-सिखोनै गोदान जाम गानग्रा-जोमग्रा गाननानै मोसानो ओंखारनाय जायो। थिग बेबादिनो हौवासाफोराबो गामसा गोथां गस्ला गुफुर आर'नाइ फालि लानानै माने जोबोदैनो माने रंजा बाजा। ज' ज' उन्दैनि फ्राय लाना गिदिरसिमहालागै जों ज'-ज' मोसानो थाङो आरो। बे बैसागुआव जोंहा औ बे आरो बे बैसागुआव जोंहा औ नंगौ बे बैसागुआव जोंहा माने गोबां रोख खोमनि दामजु देग्राबो दंखायो नङा होनबा जोंहा। गोदो गोदायनिफ्रायनो जेरैहाय। खाम सिफुं जथा सेरजा गंगोना बेफोरबायादि आरो औवानिफ्राय बानायनाय थरखा माने बेफोरबो। जोंनि थाखाय मोनफा-मोनफा माने गोदोनिफ्रायनो सोलिनाय नेमखान्थि होननानै जों मानिना लायो आरोना बेफोर दामजु देग्राफोराथ' माने जोंनि। बर'फोरनि दोरोङारि ओ दोरोङारि। खादिसुन। औ नोंथांमोननि ओनसोलाव बेबाद बिदिनो बैसागुखौ फालिनाय जायो नामा?
औ जोंनियावबो बेबायदिनो फालियो नाथाय आथिखालाव जों गंगोना बा गंगोनाफोरखौ नुनो मोनलिया जेराव। आरो सेरजा सेरजाखौ खोब खम माने बैसागु रंजानायाव बाहायनायखौ नुनो मोनसि आरो एसे खम जाबाय आरो। गोदोनिस्राय जेराव जों ओ सेरजानि जायगायाव देंखोखौ हमफानो थाखाय मा होनो हारमुनियाम बाहायो नङा होनब्ला। आथिखाल औ। आथिखालाव आरो ओ गोदोनि बायदि रंजानायखौ एसे खम नुनो मोनसै मानोना गोदो ओ जेनेबा दान मोनसे बैसागुखौनो माने गोजान गोजान जायगायाव थांनानै मोसाहैयोमोन आथिखालाव जों सप्तासे बा खायसे खायसे जायगायाव साननै बा सानथाम बिदिल'सो रंजायो। ओ गोदोनि समाव माने औ जेन खाम सिफुं जोंनि जा बर'नि दामजु दं बेजोंल' माने दामनानै रंजायोमोन नाथाय आथिखालाव जों ओ गोदान मुगानि ओ जेरै मा होनो? ओ मबाइलजों दामनानै जों ओ जानला मोला माने जायखि जाया गुब हारिनि मे थायफोरखौनो लानानै बैसागुखौ रंजानाय बा लोङै जायै दावराव दावसि बेबायदिनो खायसे थिं बायदिसिना दामनानै मोसानायखौ नुनो मोनो आरो। गोबां सोलायबाय गोदोनि बैसाग गु आरो दानि बैसागु गोबां फाराग नुनो मोनो जोङो। जेरावहाय ओ औ गोदोनि बैसागु बायदि नंलिया आरो आथिखालनि ओ गोदान मुगानि बैसा गुया एसे सोलायनायखौ नुनो मोनसै आरो। रंजानायनि बेलायाव ओ गुबुन नेमखान्थिफोरावथ' जोंहा एखेयैनो दं।
उम उम नंगौ उम थिग बेबादिनो नोंथाङा बुंनाय बादेनो जेरैहाय माने जोहा गो गोदो माने गोदो गोदायनि समाव माने जोंहा बर'फोरनि गोदो बैसागुखौ जोङो जोबोद गाजा गोमजायै जेरैहाय जोङो बुंनो थाङोब्ला माने खुगाजों गावजों गाव अबेबा लांदां फोथार अबेबा बेबदिनो ओ दंफांफोरनि सायाफोराव जों बांसिन गावजों गाव ओ रंजानायखौ नुनो मोनोमोन आरो ना ओ आथिखालाव मानो जों गोबाङानो सोलिनाय सोलायनायखौ नुनो मोनबाय। बुंनो थाङोबा जेरैहाय जोंहा ने गोबांङनो दामजु देग्राफोरनि सोलाय माने गावजों गाव मेथाइ खनना मोसानायखौ खम नुनो मोनसै जेरैहाय जोंहा टेप रेकर्डं एडिअ' बेफोरबायदि सल' थाखानायफोरजों मोसानायखौ बांसिनै रंजानोखौ जोङो नुनो मोनो आरो
औ नंगौ
ओ बुंनो थाङोब्ला ओ बेजों लोगोसे जोंहा जेरैहाय ओ आथिखालाव माने जोङो बैसागोजों लोब्बा लाना फांसन खुंनाय खुंनाय जायोना जोंनि ओनसोल खाथि खालामने बेफोरखौ खुंनाय जायो आरो ना ओ बेफोराव माने उन फ्राय लाना गिदिरसिमहालागै जोबोरैनो माने थुनलाइारि बादायज्लायनाय खारनाय खेला गेलेनाय गास गासैबो माने आरिमु आयदा मोसानाय रोजानाय बेफोरखौ लानाय जायो आरो बेफोरो बुंनो थाङोब्ला फांस ना माने गोदोनो लाबोखाजानाय बे मोनसे नेमखान्थि नङा बेफोर माने गोदानै सोलिनो दाबावैसो आरोना औ नंगौ नोंथांमोननि ओनसोलाव बेबादि ओ सोलियोना ए फालियो नामा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ जोंनियाव माने जोंनि गामियाव नङा जेनेबा ओनसोल लानानै मोनसे ओ एरियायाव माने ओ ओनसोलावहा मोनसे फालियो आरो बैसागुआवबा जेनेबा गासै जोंनि ओनसोल जलाव गोग्लैनाय गामिफोरजों ज'नो लोगो नांनानै। उदां बैसागु होनो जायखौ जेराव हाय जों खे गेलेनाय बा जरा मोसानाय बादायलायनाय हारसिङै बैसागु बादायलायनाय बिदिनो ओ जेनेबा हानजायै मोसानाय। बिदि हो दा बर'नि दामग्रा देग्रा लानानै मोसानाय बेफोरखौ ओ फालिनाय जायो आरो जेनेबा बेबायदि ओ जेखौ जों बादायलायनाय होनो औ बिदि बादायलायनाय होयो आरो जोंनि
नंगौ माने बेफोरनि बे उन्दै उन्दै गथ'फ्रा गोबां गियान सोलोंनो हायो आरो
औ औ नंगौ जेरै ओ जों ओरैनो गामिफोराव थायोब्लाथ' जोंहा खेला गेलेनायनि नि अनगायै जों मबाइलो बांसिन नाय खुनुनो मोनो नङा होनबा? उन्दै-उन्दै गथ'फोरखौ आथिखालाव ओ जेहेथु बेबायदि बिदि ओ खालामोब्ला माने गथ' फोर माने उन्दै गथ'फोरा एसे गियान मोनो। होननानै आं सानो आरो जेरावहाय बर'नि खेलाफोरखौ होयोब्ला माने बिसोरो बे खेलाया बेबायदि गेलेयो बेखौ मिथिनानै माने गियान आरजिनो हायो आरो बिसोरो
होआइ
औ-औ समाबो जाबाय दे मजां